हेल' नोंथां अ नोंथां मा खालामदों दायो
अ नोंथां दङ नै जिरायना ओरैनो
अ ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा नोंथाङा
ओंखामाथ' दहैनोजाबाय नोंथां जानायालाय
अ मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां
ओंख्रिया दाउजों आलुसोमोन नोंथां
गोथावआनो माथो नोंथां होनोमबाथ'
औ औ नोंथां जोंहा एसे गोथाव गोथाव जाखायो नोंथां माने माइ गायनाय जादोंनाा नोंथां ओंखायनो गोथाव जादों
अ अ मेंनायजों होनदो
नोंथां नोंथाङालाय मा खालामदों
नै नोंथां आंबो ओरैनो जिरायलाबायना दङ बोथोराबो गरमथार नालाय बिदिनो दंफां साहायाव जिरायलाबायना दङ अ
औ नोंथां बोथोरानो गरम थाथ' आरो नोंथां
अ माने नोंथां आं माने कल खालामनायनि जेनेब्ला गुबै जाहोनानो जाबाय माने नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथां
अ आचसा माने नोंथां मा आयदा बे एसे
अ अ आयदाया जाहैबाय मा ने नोंथाङाबो दा ओरैनो दंखायोब्ला बिदिब्ला दसे सावरायनोसै आयदाया जाहैबाय माने जोंहा बर'फोरनि आसार खान्थि एबा हारिमुफोरनि बागैसो नोंथांजों एसे सावरायनो होन्नानै कल खालामनाय जादोंमोन आं नोंथां नोंथां नोंथाङाबो सम दंब्ला माने औ बिदिब्ला नोंथां नों एसे सावरायग्रोनानै होदो दे नोंथां
औ औ बेथ' जोबोद मोजां बाथ्रा नङामोन नोंथां सावरायजागोन बिनि बागै आंथ' बिनि बागै जोबोद माने माने मिथिनाया दङ नङा होनबा नोंथां जेबा जों बर' बर'फोरनि आस र आरो हारिमुनि बागै बुङोब्ला जों गिबियाव मिथिनो मोनग्रोयो जेनेबा बर'फ्रा जोबोद माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बे आसामाव थाफैनाय एबा थानाय मोनसे रायजो जे नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
जाय जाय सुबुंफ्रा एबा बर'फ्रा माने गोदो गोदाय हाग्रा बंग्रा एबा हाजो खाथि खाथि एबा दैमा दैसा खाथि खा खाथि बेफोरबायदि जायगाफ्राव गोबां माने थानो मोजां मोनोमोन नङा होनबा नोंथां जायनि जाउनाव दैमा औ जेनेबा जों बुंनो थाङोदि दैमा खाथि सेर सेराव जों थानो मोजां मोनो होनोब्ला जोङो माने गोदोनि समावथ' माने मैगं थाइगं बायना जानो फैसा रां रुफा गैयामोन नङा होनबा नोंथां जायनि जाउनाव जोङो माबा मोनसे जानो गोसोब्लानो जेनेबा जों दैमायाव थांनानै बायनानै जानो
नोंथां औ नोंथांनि माथोखौ बारा मोजां खोनायाखै औ
अ एबा खोनाबाय दां औ आरो जों हाजो एरियाव थानो मोजां मोनो होनोब्ला माने गोदो गोदाय माने आ बर' हौवाफ्रा एबा बर' जोहोलावफ्रा जेनेबा न'आव जाग्रा मुवाफोर एबा मैगं थायगं गैयाब्ला माने हाग्रायाव थांनानै मैहुर खालामनानै बायदिसिना रो रोखोमनि जिब जुनारखौ लाबोनानै जानाय जायोमोन आरोना नोंथाङा बेनिखायनो माने बिनि जाउनावनो बर'फ्रा माने जों हाजो सेर सेराव थानो मोजां मोनोमोन आरो नोंथां औ आरो जों बर' हारिमुफोरनि बुंनो थाङोब्ला माने बर' हारिमुवा एबा बर'फोरनिनो माने आलादा मोनसे गानग्रा जोमग्रा दङ जायखौ जोङो दख'ना गामसा आर'नाइ बायदि रोखोमनि मुंजों मि नाय जायो नङा नोंथां आरो जों मिथिनो मोनोदि द दख'नाफोरखौ जेनेबा हिनजाव सुबुंफोरा गानोमोन आरोना नोंथां आरो जों गामसा आर'नाइफोरखौ जों हौवा मानसिफ्रा लायोमोन आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ आरो जों मिथिनो मोनबावदि बर'फ्रा माने गावसोरनोनो मोनसे ओंख्रिफोरनि मुं दं जाय जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय बर' सुबुंफ्रा एबा बर' माहारि दा जायनि जाय ओंख्रिफोरखौ जों मिथिनो मोनोदि जेनेबा अनलाजों दाउ सबायजों साम' नारजिजों अमा बेबायदिनो माखासे बायदि रोखोमनि दंबावो जेनेबा जों बुंनानै फोजोबनो हाया नङा होनोबा नोंथाङा
औ नंगौ नोंथां
औ जेनेबा आरो जों मिथिनो मोनोदि बर'फ्रा गोदो गोदाय जेनेबा रां रुफा गैयि समाव जों गाननो जोमनो थाखाय बायना लानो हायै समाव जों गावबा गावनो दानानै एबा दिहुननाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
औ जेनेबा जोङो माने बे समाव दाना जेनेबा बायना लानो थाखाय रां रुफा गैयामोन बेनिखायनो जेनेबा बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा गाननो थाखाय गामसा दख'- दखना आर'नाइ एबा बायदि जिफोरखौ जेनेबा दायोमोन नङा होमबा नोंथां औ आरो बर'ना मोनसे हारिमु दं होनना जों मिथिनो मोनदों जायखौ जोङो बैसागु होनना बुङो जेनेबा बैसागु समाव बैसागु समाव समखौथ' जों गोदोनिफ्रायनो फालिबोदों नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो बैसागुनि सान से सिगां जों मोसौ बायदि रोखोमनि जिबफोरखौ थुखैयो औ जाय माने जाय बे सानाव जेनेबा गासिबो जिब जुनार फानो उदां मोननाय जायो जायखौ जों खायालासेनो हगारना हरनाय जायो आदार जानो नो थाखाय नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ दे अ
अखानायै एबा नेक्स्ट देयाव‌ जेनेबा जोङो उ गथ'फ्रा जेनेबा गिदिरफोरखौ मान लायो आरो नोंथां जाय जोङो उ गेदेरफोरा बा गथ'फोरखौ ओ बोर होयो आरो जों बैसागु समावथ' गासिबो रंजानाय फैयो गासिनिबो गोसोआव जों बुंनो थाङोब्ला बिफां लाइफाङाव रंजायो होनना जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला जों बैसागु समाव बिफां लाइफां आरो जिब जुनारफ्राबो माने ओ जोबोद खुसि एबा रंजायो होनना जों मिथिनो मिथियो मानो होनोब्ला जों बिफां लाइफाङाबो गासिबो बिलाइ गोरलैफ्रा बिलाइ गोरा एबा बि बिलाइ लानाय रानायफोरा गोलैनानै एबा सिरिनानै बिलाइ गोरलै गोरलै खिलिनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ
आरो दाउ मोनसे जिब एबा दाउआबो जों खौ माने बिनि गाबनायजों जोंनि गोसोखौ जोबोद रंजाखांहोयो जायखौ जों दाउखौ बुंनाय जायो नङा होनबा नोंथां जाय दाउखौ माने गुबुन समाव एबा गुबुन रिंखाङो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
औ माने जों बे बे फेस्टिभेल एबा बे फोरबोखौ जों बर'फोरनि जोबोद फोरबो होननानै जों मिथिनो मोनो जाय बैसाग दानाव जायो नङा होमबा नोंथां जाय जेनेबा बे
बैसागुआव जोंनि माने गामिनि गासैबो सुबुङानो रंजायो। जेरै बोराइ बु-बुरियाबो गावसिनि आल दा रंजायो आरो गथ' गथाय एबा बिहामजो बायदि रोखोमनि सुबुं एबा गासिबो सुबुङानो जों रंजायो होनना जों मिथिनो मोनो आरोना नोनथां।
औ औ नंगौ नोंथां औ
औ आरो जों माखासे जेनेबा ओ बोरायफ्राबो जेनेबा जुमाय लोङो नङा होमबा नोंथां बे समाव औ औ। आरो जों बुंबावनो हायोदि बर'फोरानो माखासे ओ जोबोद मोजां मोजां गोदोनिफ्रायनो खन्थाइफोर दंमोन । नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ
औ जेनेबा गावसोरनो सुजुनाय खन्थाइफोर जों मिथिनो मोनो। मुंख बिनि माख खासे मुंफोरखौथ' आं बुंनो हायोदि जेनेबा जों जुजानि अर ओ बायदि रोखोमनि रादाब बिदिनो बायदि रोखोमनि खन्थाइफोर दं आरो जेनेबा बेफोरबो हारिमुवावनो गोलै फायो नङा होमबा नोंथा?
औ नंगौ नोंथां औ।
औ जेनेबा आंथ' माखासे बाथ्राखौ फोरमायना होबाय नोंथांबो जाखिनि एसे मिथियो इखौ फोरमायना होगो होबा मोजां जागौमोन नोंथां। होमबा नोंथाङा एसे फोरमायनो होदो नङा होमबा नोंथां।
नोनथां जेनेब्ला नोंथां बुंनाय बाथ थ्राफ्रा गासैबो सैथोआनो आरो नोंथाङाबो जोबोद मोजां मोजां बाथ्राफोर बुंबाय बिदिब्ला आंबो नो नोंथांसिम आं मोनथिनाय बायदियै बा आं हानाय बायदियै एसे फोरमायनानै होनोसै ना बिदिब्ला नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
जेनेब्ला जोंहा बज' बर'फोरनि आसारखान्थि एबा हारिमुफोर होनोब्लाथ' जों मिथिखायो जोंनि बेफोरनो थानाय जानाय गाननाय जोमनाय फोर फारसेनिफ्राय लानानै बेफोरनो जेनेब्ला जयै मोनसे हारिमु एबा आसारखान्थिफोर आरोना नोनथां।
औ औ नोंथां।
दायो आं बुंगोन जे दहाय नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोंहा बर'फोराथ' गोदो गोदायनि फ्रायनो बिब्दिनो हाजो खंखरफोरावहाय एबा दैमा जिं जिंफोराव थानानै रायजोखौ जाबोगासिनो दंमोन बिदिनो थिग बिब्दि दा बे हिसाबै माने बर' खोनानो मोननाय बायदिब्लाथ' बर'फ्रा गोदो गोदाय जोबोद आबाद मावोमोन नो आरो बेफोर आबादानो बिसिनि जिउ खुंनाय गाहाय राहामोन आरोना। दायो जेनेब्ला जोंहाथ' एसे सोलायबोनो हमबाय दिडिजिटेल मुगा जाबाय नालाय दा बांसिनानो सोलायबाय होनजायो नाथाय सोलायबाबो जोंहा दायो गोबां हारिमु सिबिनाय एबा आसार खान्थिफोरा जोबनानै थाङाखै जोंहा माने बेफोरो औ बिब्दिनो जोंहा बिदिनो जोंहा जेनेब्ला गोबां फोरबोफोर फैयो बेफोरखौ जों समबावनो जों समावनो फालिबाय थानाय जायो आरो जोंहा मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बेफोरखौबो जोंहा लाफा नानै गोबां माने गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै आं बुंनो हागोन आरोना नोंथां।
औ नोंथा औ
बर'फोरा आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो गावसोरनि जेनेब्ला आलादा एबा बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे गानग्रा जोमग्रा दंखायोमोन जायखौ जोंहा आइजो माहारिफ्रानो जेनेबा जोंहा दख'नानि गानना दख'ना गाननानै थायो आरो जोंहा हौवाफोरा ओरैजाय गामसा गानना थायो बेफोरनो माने मोनसे बर'फोरनि सिनायथि होन नानै जों बुंनो हायो एबा बुंनो सानो आरो आङो दायो जोंहा थ' जों बेफोर बाथ्राफोरखौथ' जोङो बुंनानैथ' फोजोबनो हानाय नङा नालाय आरो जोंहा गोबां रोखोमनि दंबावो जोंहा जानाय लोंनाय बेफोरबो जोंनि माने मुंदांखा एबा बयजों सिनाय जानाय जोंहा जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरबो दङ हमनानै ला जोंहा अनला ओंख्रि बेफोर जोंनि जेखाय माने मुंदांखा होनजायो आरो एम्फौ बेफोरबायदि माने जोंनि थाखाय मुंदांखा आरो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि माने गोदोनि बर' मानसिफ्रा एबा बर'फ्रा माने एम्फौ फिसिनाय बिदिनो जि दानाय बिदिनो आबाद मावनाय बेफोराव माने गासैबो आखा फाखामोन आरो ना गुरनाय माने बेफोराव जोबोद आखा फाखामोन होनजायो आरो दा जोंहा माने गोदोनि मानसिफ्रा एबा जोंनि बर'फोरनि आसार खान्थिफोरा गोदोनिफ्रायनो एबा हारिमु फोर माने बेफोर गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं जोंहा माने गोबां रोखोम रोखोमनि आसार खान्थिफोरबो दं नालाय जेरै जोंहा हमनानै ला जोंहा बैसागु फोरबो बेफोरखौबो जोङो गोबां माने फालिनाय जायो रंजा बाजायै जोंहा बैसागु फोरबोआवहायथ' नोंथाङाबो मिथिगौ खागु जानांगौ नोंथाङाबो बैसागु फोरबो फालिखायोै जानांगौ नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ औ
माने जोंहा बेफोर औ माने बैसागु फोरबो फोराव जोंहा बिबदिनो गामि गंसेैनो गामि लानानै गामि बिदिनो जयैनो रंजा बाजायै बिदिनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरजों जानाय जायो बेदरफोर खाजिफोर एबा जौफोरखौबो एसे एनै लोंनाय जायो दा आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बेफोरबो सोलिबोगासिनो दं आर ना आरो गोदो गोदाय जोंहा जोंनि माने आसार खान्थिफोराव जोंहा गोग्लै जेननो जोंहा गोबां माने जुमायफोर सनानै फाननाय जायोमोन एबा लोंनाय जायोमोन होननानै आं मिथिनाय जायो ओइ नोंथां बिदिब्ला औ औ माइब्रायानो जुमाय दायो नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबोथ' जाबाय नङा होमबा औ जेनेबा नोंथांनिफ्रायबो आं गोबां बाथ्राफोर मिथिनो मोनबाय नोंथाङाबो आंनिफ्राय मिथिनो मोनबाय ज बिदिब्ला जों फनखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां सम मोनजायोब्ला उनफोराव राय्लायबावनोसै औ औ दे होमबा ना नोंथां औ दे होमबा नोंथां औ